हेलौ नोंथां।
हेलौ नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
खोनायासै माथो नोंथां?
हेलौ खोनादों नोंथां खोनादों।
हा
खोनादों।
अ खोनादों दे दायो नोंथाङा मा खालामबाय दं।
आं ओरैनोसो दं नोंथां नै जिरायनानै
ए ओंखाम जायखांबाय।
औ जाबाय नोंथां।
औ। मा ओंख्रि जानाय नोंथां?
जोंनाथ' नै दाउजों सबायसोमोन
गोथावथार माथो बिदिब्ला नोंथां? बिथाङा ओरैनो जिरायना दंब्ला ओंखामबो जाखांबायब्ला नोंथाङा आंनो दसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां औ।
अ आं माने नोंथांजों ओरैनो फन एसे बाथ्रा मिथिनो लुुबैनानै फन खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथांखौ। नोंथाङा जुदि दसे सम होनो हायोब्ला नोंथांजों सावरायलायनो होननानै सानो आरो।
हागोन नोंथां औ।
औ।
नोंथाङा मानि सोमोन्दै सावरायनो सानो
औ औ। औ नोंथाङा नाफाम बाथोन मोनजाफेरबाय नामा?
औ मोनजाबाय नोंथां‌।
अ आं दा बे नाफाम बाथोन खौ लानानैनो नोंथांजों सावरायलायनो होनना सानो आरो दा नाफामखौ जोंहा माबोरै बानायनाय जायो बेफोरखौ नोंथाङा एसे मिथियोबा बुंनानै होदो दे आंनो
औ जोंहा नाफाम बानायनो थाखाय ना नांगौ जायो नाजोंसो नाखौामखौ बानायो नालाय गिबियावनो जोंहा नाखौ बबेबा बिलो बा बबेबा फुख्रि बा बबेबा दैमा दैसाफोरनिफ्राय जोंहा नाखौ लाबोग्रोनांगौ जायो जोंहा सारनानै बा जायखिजाया गुबुन ना हमनाय आदबै ए गुबुन गुबुन ना हमनाया आदबै जोंहा हमनानै बा सारनानै सानदुंआव फोरानना दोननाय जायो खायसे खायसे जाहा अरखाव बा अरदाबावबो अरजों बा जोंहा बेखौ मोजांङैनो फोराननानै मोजांङैनो सानदुंङआव बा उरखियाव फोराननानै माखासे सान मोजांङैनो जोंहा अरखिवाबा सान्दुुंवा फोराननानै बेखौ देनो थाखाय रेडि खालामो जोंहा बेखौ वालाव दे गाहेनजों
औ
जोंहा बेखौ फोरानखांनानै आराम लाखानै जोंहा औवानि हासुंबो दाना लाखाानांगौ जायो नाफामखौ देनानै सोनो थाखाय औवानि हासुंबो दानखासिगोन औवा हासुं दानखाासिगोन ओमफ्रायो जोंहा न'निनो बा न'आव गैयाबा गुबुन न' खाथिफोरावबा सोरनावबा लायथ'नानै उवाल गाइहेनफोरखौ लायथ'नानै जोंहा
ना नाखौ देनाय जायो बे नाफाम बानायनायाव बे नाखौ जोंहा उवालाव दैेयो उवालाव जा उवालावनो नाखौ उवालआव होैसिगोन उवाल ना उवालाव होनानै जोंहा देसिगोन देनायाव जोंहा ना देनायाव नाजों थास' गोसोम बा खुमब्राफोर खुमब्राफोरखौ होनाय जायो खायफाया थास' गोसोमखौ होयो खायफाया जोंङो खुमब्राखौ होयो आरो गाव गबागाव माखौ माखौ खौ मोजां मोनो बेखौ फसि फैयो
औ औ
बिब्दिनो देसिगोन मोजांङै देनानै दोहो दोहो जानाय दुहु दुहु जानाय देसिगोन देनानै जोंहा बेखौ दाननानै दोनखानाय औवा हासुं रेडि लाखानाय औवा हासुं जोंहा सोसिगोन सोनानै थालिर बिलाइ फोरजों जोंहा माथेनानै गोरायै माथेनानै खाथेनानै इसिं बबेबा न'नि इसिं खनाफ्राव जोंहा बेखौ दोननाय जासिगोन माखासे सान माने नै दान थाम दान बेफोरबायदिनो खायफा ब्रै दान बेफोरबायदि दोनो खायफाया बिदिनो दोननानै जोंहा बियो नै दान बा थाम दान बिफोरबायदि जाहैयोब्ला जोंहा नाफामनि महर लासिगोन जोंहा बे नाफामखौ बांसिनानो जाखायो जों बर' बर' समाजाव नाफामखौ जाखायो बर'नि दोरोङारि ओंख्रि याव जोंहा बे नाफामाबो गोलैयो होनजायो आरो जोंहा जोंहा बे नाफामखौ बांसिन सोरबा बिदै फुदुंनानै जायो सोरबा बाथोन खालामनानै जायो। बिदिनो गाव जेरै मोजां मोनो बेफोरबायदि खालामनानै जायो संनानै जायो।
खायफा खायफा बिदिनो जोंनि बर' समाजाव बर' गोबां बर' सुबुंफोरखौ बिदिनो ओंखाम गुदुंजों जाफानायखौ जों नुनो मोनो नाफामखौ जोंहा नाफामनि मोदोमनाय बा बिनि बासा बेयो मोनसे दोनखोमानो हायै बायदि आरो जोंहा जे दानि आथिखालनि गोनोखो जुगावथ' गोबांथार सिनायनो मोनोना बे बेफोरबायदिनो बिनि नाफामनि
मोदोमनाय माबायाबो बेफोरबायदि सेनफोरजोंनो रुजुजायो आरो। जोंहा बिदिनो नाफामखौ जोंहा फालांगि आथिखालनि समावथ' जोंहा फालांगि खालामनायबो नुनो मोनबाय नाफामनि नाफामखौ जेरै गोबां रेस्टुरेन्ट बा गिदिर गिदिर हटेलफोरावनो जोंहा लाफानायखौ नुनो मोनो मोनसे आइटेम महरै। आइथेम हिसाबै
ओम
बेफोरबायदिनो जोंहा होफानानै ओंखामफोरजोंबा होफानानै बे मोनसे आइटेम महरै होफानानै बेजोंबो फालांगि खालामनायखौ जों नुनो मोनसै। नोंथाङाबो नाफामनि सोमोन्दै फंनैसो बुंनो हागोन ना नोंथां।
औ दा हागोन आंनि मिथिनायावबो जेरै आं सानदों बेफोरबायदिनो नों ङाबो मोजाङैनो फोरमायनानै होखाबाय दा आंबो बेखौनो बुंफिननो सानो आरो नोंथाङा जे बुंदों बेफोरो गासैबो नंगौ। नाफामा मोनसे बयजोंबो अनसायजानाय बा बर' सुबुं फोरनि थाखाय नै अनसायजानाय मोनसे बिराद मोजां जामुं होननानै आंबो सानो आरो आरो गनायनाबो लायो आरो बे मोन से गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे दोरोङारि ओख्रि नोंथाङा जि होनदों नङा होमबा।
औ नंगौ नोंथां
औ बेखौ आंबो फोथायो आरो आरो गोदो गोदायनिफ्रायनो जोंहा आजौ आजौनि समनिफ्रायनो बे लाफाम बा थोनखौ जाबोबाय थानायखौ जोङो खोनानो मोन दो आरोबा नुनो मोनदों दासिमबो बेखौ बर' सुबुंफोरा गोबां न'खराव नङाब्लाबो बांसिन गामि ओनसोलफोराव थानाय दरफ्रोमबो गामियाव नङाब्लाबो खायफा खायफा गामियाव दासिमबो ना फाम बाथोनखो बानायनायफोरखौ नुनो मोननाय जायो। ओ फारागा बेनोदि गोदोनि समाव गाससिनिबो न'खराव नाफाम बाथोना थायो फ्रायानो थायोमोन नाथाय आथिखालाव खायफा न'खराव औ नाफाम देनाय बे हुदाखौ एसे एसे गोमायालांनो हमबाय बायदि मोनदों आरो आङो मानो होनोब्ला जोंहा ना फाम देनायाबो मोनसे गोरलै नङा खामानिया नङा होमबा नोंथां दा नोंथाङा जे बुंदों ना फाम बानायनो थाखाय जोंहा गिबियावनो ना नांग्रोगौ नाया जोंहा ना मावा फिथिख्रि बेफोरबायदि नाखौसो लानाय जायो नङा होमबा दा बेफोर नाफोरखौ जोङो बायनानै लायनो गो नां जायो नङाब्ला जोङो दैमा दैसाफोराव हमनानै सारनानै लायनो गोनां जायो दा बेफोर नाफोरखौ जोङो मोनबोयोब्ला सुना फोराननानै लाग्रोनांगौ जायो जेब्ला नाया रानगोन अब्लाहाय जोङो थास गोसोम नोंथाङानो बुंखाजोब्बाय थास गोसोम खुमब्रा बेफोरबायदि होनानै जोंहा बे नाखौ उवालाव बा दिंखियाव देनाय जायो। औ बेफोरो नंगौ। दा बेफोरखौ देनायाबो जोंहा एसेबां गोरलै नङा नङा होनोमबा नोंथां एसे खस्थनि खामानि जायो नालाय ओ गोदोनि समावथ जोंहा आबै आजौमोनहा खामानि मावैनो मावैनो जाबोग्रा नालाय बिसोरनि समाव बेफोरबायदि बारा मेंनाय बानाय हुदा गैयामोन जानो हागौ बेनिखायनो बेफोर समाव गोबां न'खरावनो नाफाम बाथोन बानायनानै जानाय फोरखो गो नुनो मोननाय जायो आरो गोथावबो नालाय नाफाम बाथोनाबो बेनिखायनो गोबांबो बानायो नाथाय बेनोदि दानि जुगाव गोथाव मोनोब्लाबो जोंहा नाफाम बाथोनखो बांसिनानो न'खराव नाफामखौ देनाय जाया बा खायफा न'खराव देनाय जायोब्ला बै फोरखौ बायनानै लायनानै संनानै जाफैनायफोरखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलफोराव दा नाफामाथ गोथावानो नङा होमबा जेरै ओ आथिखालाव नोंथाङाबो बुंखाबाय जोंहा हटेल आरो रेस्टुरेन्टफोराव माखासे बर'नि बेफोरबायदि जामुं फोरखौ मोनफानाय जासै नङा होमबा ओंखाम दालि आरिफोरजों बर'फोराबो गोबां गिदिर गिदिर हटेल रेस्टुरेन्टफोर खुलिनायाव बेफोर नाफाम बाथोनफोरखौ लाफानानै एफा एनै बे बर'नि ओंख्रिफोरखौ गोबां गुबुन हारिफोरनि गेजेरावबो ओ फोरमायथिना होनाय बायदि जादों आरो माने जाहोनानै ओ नाफामादि बेसेबांबा गोथाव बर'नि मोनसे बाथोन बे फोरखौ मिथिहोनाय बायदि जादों आरो बे बेथ'थ' नोंथाङाबो मिथिगौ होनबा नङा होमबा नोंथां? दा जोंहा नै समाबो जानानै फैबाय बिदिब्लाथ' नोंथाङा खोनानो मोनदोंना?
औ खोनादों नोंथां औ
अ बिदिब्ला नोंथाङाबो आंनो फोरमायना होनो हाबाय आरो समाबो जाबाय दा बेसे खिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै सानो आरो आं नोंथां। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम दसे सम होनायनि थाखाय
औ
लाखिलायथ'सै होमबा ना नोंथां?
औ दे दे नोंथां औ